आदसा नोंथां मा खालामदों नोंथां हेलौ नोंथां
औ नोंथां
मा खालामदों दालाय
अ नोंथां नै बोथोराबो गरम ना दैमा जिङाव जिरायनानै दंथ'यो नै ओरैनो
आस्सा ओमफाय जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां
औ जानाय थ' जाखांबायानो जाखांनानै दङ नोंथाङालाय
जाखांबाय नोंथां जानायलायबाय आदसा नोंथां माो जाखो
अ नोंथां जोंना ओंख्रिया माबासोमोन जोगोनार गोजासोमोनलाय ओमफ्राय बिदिनो बाथोन आलु भाजि औ नोंथाङालाय जाखांबाय ना
औ जाखांबाय जानायालाय दहायनो
औ ओमफ्राय जा माबायालाय ओंख्रिफ्रालाय मा मामोन
ओंख्रिया आलु कफि ओमफ्राय दाउ ब्रयलारमोन खोमालै नोंथां ओंख्रिया औ ओमफ्राय गायनाय फुनायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां
गायनाय फुनायाथ'नोंथां जोबफ्रामबायानो दा इदिनो खाथि खालायाव एसे एनै दंबावो आरो खोथिया थलिफोर
आदसा ओमफ्राय जांख्राफोर जानायालाय जाबाय
जांख्राया नै खोथिया थिलि गायबासो खालामनोसै नोंथां गिदिरनो
अ आदसा ओमफ्राय दायो नोंथाङा फ्रि दा नोंथां
औ फ्रि नोंथां फ्रि
ओ फ्रिब्रा आं मोनसे टपिकसो लानानानै फैदोंमोन आरो नोंथांनिसिम
औ औ
जोङो हाफोरखौ माबोरै गेब्रेेंनायखौ जोङो नुनो मोनोबा जोंङो बे बिदिनो माबोरै हाफोरखौहाय मैला खालामनायखौ जोङो बोरै होबथानांगौ बेनि सायावबो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
उम हागोन नोंथां हागोन
उम दा नोंथां सोंनायाबो जोबोद मोजां जा सोंथि मानो होनोबा जोंहा मा होनो उम बे हायानो जेन'बा जोंनि थांना थानायनि मोनसे जेन'बा इदिनो आरो हा गैयाबाथ' जों थांना थानो हखयाना
दा बेबायदिनो माने जोंहा हा गेब्रेंनायनि बागै ओ बुंनो थाङोब्ला उम हा बे गेब्रेंनायखौ मिथिंगाया जोंना हा गेब्रेंनाया माने जों सुबुं माहारियानो खालामदों आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
जों गोदोनि समाव बेफोरबायदि हा गेब्रेंनायफोरखौ माने एथबां माने नुवामोन आरो दा जे जोंनि जि सोलिबाय थानाय मुगा बेवहाय माने जों हा एब्रोननायखौ गोबां नुनो मोनदों आरोना नोंथां मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि समाव जिबायदि गारि ओ मथर बायदि बायदि इदि गैयामोन आरो माने जायनि जउनाव माने जोंनो माखासे गोनांथि मुवाफोराबो माने एसे खममोन आरो सुबुं अनजिमा नि सुबुं अनजिमायाबो माने गोदोनि समाव एसे खममोन नालाय इदिनो गोनांथिफ्राबो खम जायो
दा बे जोंहा दानि जि मुगा बे मुगायाव माने जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसेनो जोंहा सुबुंफोरनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोराथ' गोबां बांनो हमबाय दा बैफोर मुवा बेसादफोरा सुबुंफोरनो माने गोनांथि सुफुंनो थाखाय जोंनि जि जा दानि मुगा बेफोरबायदि गोबां मुवा बेसाद दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों। जेराव जों माने नोजोर होनानै नाय बुंनो थाङोब्ला। थ' जोंहा जेराव जों जेनेबा जोंनि गासै जों माने सोलिफु सोलिबाय थानाय जोंनि बे समाजाव सुबुंनि माखासे माखासे नांगौ जानाय मुवाफोरा फिसा फिसौनिफ्राय लानानै जेन'बा गिदिरसिम जों बांसिन मा नुयो होमबा। थेग बानायनाय
औ औ।
दा बांसिनानो जोंनियाव बेफोरबायदि प्लास्टिकजों बनाय बायदिसिना मुवा बेसाद। खौ माने जोंनि सोलिबाय थानाय जिउआव माने बांसिनै बाहायनायखौसो नुनो मोनो। दा बेैफोरखौ माने। जेब्ला बाहायखाङो बाहायखांनानै बिदिनो जोंहा जोंनि माने जाहा थाहा जेराव मेर'। गारलाबनायखौबो जों नुनो मोनो दा बैफोरनि बिथिङावबो जों हा गेबोंनायखौ जों नुनो ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो जोंहा जि जेनेबा ओ जोंहा जोंनि माखासे न'खराव नांगौ जानाय रांखावरि बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंनि समाजाव बांसिनानो जोंहा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो दा जोंहा बिब्दिनो आबादनि बिथिङाव जों बुंनोबो हागोन आबादनि बिथिङावबो जों माने ओम हा गेब्रेंनायनि बागै बुंनो हागोन माने बिदिनो जों जेन'बा जोंहा आबाद आबाद मावनायाव जोंहा दानि मुगानि माखासे सुबुंफोर बा बांसिन आबादारिफ्रानो माने ओ मा होनो दानि जे रासायनारिक मुवा बायदि बायदिखौसो जेन'बा बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। मानो होनोबा गोदोनि समाव माने बिदिनो बेफोर बायदि रासायन ओंखायनो मुवा बायदि बायदि बेसादफोरा माने गोदोनि समाव गैयामोन जायनि जाहनाव माने बिसोरो आबाद मावनायाव बिसोरनि गावारि आदबजों मा होनो गावआरि आदबजों माने बिसोरो मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जेन'बा।
औ औ औ औ।
गोबोरखि बोरमा खि बे बायदि बायदिखौ माने आबाद मावनायावहाय बिसोरो। होनानै बाहायनायखौ बा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। द दानि जे गोदो थ माने जोंहा बांसिनानो बिगियानफोरनि बिगियानगिरिफोरनि जौगानायनि गेजेरजों जोंहा गोबां मुवाफोर ओंखारबाय द इउरिया मेडिसिन रासायनारि बायदि बायदि हासार फोर ओंखारबाय दा बैफोरखौनो माने जोंनि दानि आबादारिफोरा माने बाहायो आरो दा बै आबाद बाहायनायाव आबाद। आबादाव बाहायनायनि जााव माने जोंनि माखासे। हानि गुनफोरा माने गोमालांनो हमजोब्बाय आरो दा बेफोरनि बिथिङावनो जों सिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा हासिनिफ्राय थाव दिहुननाय बायदि केरासिन दिहुननाय दा बे बेफोरनि बागैबो माने जोंहा गोबां बिदिनो हागिब्रोनायखौसो नुबोदों। दा जों बुंनो हागोन जोंहा जोंनि हागिब्रोंनायनि माने मेन खार'न बा मेन बिथिङानो जाहैबाय जोंहा जोंनि सुबुं माहारियानो बेखौ खालामना लादों। बिनि थाखायनो माने जों माने आं बुंनो सानो जों हा गेब्रेनायनि माखासे खामानिफोरखौ एसे खम खालामनांगौ। होननानै आं सानो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो बिदिनो। हा गेब्रायनायनि सायाव माबाफोर फंैो बुंनो हागोन बा बुंना होदो।
औ हागोन नोंथां।
औ जोङोथ' दानि जुगाव बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौबो नुनो मोनबाय आरोना ओं गोबां बांनायखौ हो जायनि जाहोनाव बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो प्लास्टिकनि मुवाफोराबो बांबोनायखौ जोंङो नुनो मोनबाय आरोबा बिदिनो औ जोङो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो बाहायखांनाय बे प्लास्टिकफोर बैफोरखौ मा होनो जोहा बिदिनो जानला मोनला बिदिनो हाफोराव गारोब्ला बैफोरजों बो बिदिनो गोबां हा गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो मा इदिनो आबाद फसलफोर गायनायाव जोङो बिदिनो गोबां बिबांनि मुलिफोर होनांगौ जायोना नोंथां
उम नोंखौ नोंथां
उम जोंहा बिदिनो गोबां बिबांनि ओ आबादफोराव मा होनो रासायनिक हासारफोरखौ बाहायनाय जायो जाय जाहाथे बै फोरखौ जोङो बिदिनो बांद्राय बिबांआव बाहायोब्ला बा बांद्राय बिबांआव होयोब्ला हाब फोराव जोंहा बिदिनो गोबां हा गेब्रेंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जों मा आरो जोंहा मा होनबावदों बिदिनो जोंहा सुबुंआ बांबोनाय लोगो लोगो बा बिदिनो गोबां ओ थाग्रा खुलिफोर नांगौ जायो बा बिदिनो गोबां मा होनदों ओ हाग्रा बंग्राफोरखौ सि दानस्रांनानै बा बिदिनो फोसाबनानै बैफोरो जोङो न'फोर लुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बैफोर
ओं
गामि खाथिबा बिदिनो गाव गावनि सेरफोरावहाय बिनो गोबां मा होनो उम जाय हानि थाखाय गेबें होग्रा बुस्थु बेफोरखौ बांद्राय बांद्राय बाहायोब्ला बेफोरबादि हाफोरावबो गोबां बिदिनो गेलब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ औ औ आरो जोंहा बिदिनो मा होनबावदों आथिखालनि जुगाव जोंहा प्लास्टिकल' नङा बिदिनो गोबां बुस्थुफोर ओंखारनो मोनबाय नंगौना नङा‌ नोंथां
नोंखौ नोंथां नोंगौ
औ जेरै प्लास्टिकखौनो होन बा बिदिनो माबा मोनसे मुवा बेसाद औ जायो बथलफोरखौनो होन बैफोरजोंबो जोंहा बिदिनो गोबां हा गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो बा जोङो बिदिनो गोबां रासायनिक हासारफोर बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बिदिनो गोबां दानि जुगाव बिदिनो गोबां सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा बिदिनो हा गेब्रेंनायाबो बांबो गासिनो दं नंगौना नङा नोंथां
औ नोंथां
औ मानोना जोङो गोदोनि दिनावहाय बिदिनो प्लास्टिकफोर गैयै समाव बा बिदिनो आ बिदिनो प्लास्टिकफोरनि आइजेंफोर बा बिदिनो रासायनिक हासारफोर गैयि समाव जोंहा बिदिनो गोदोनि दिनाव ओ मा होनो ओ हा गेब्रेंनायखौ बांद्राय नुनो मोनामोन नाथाय जोंहा बिदिनो जोलैनि हारा बांबोनायजों लोगोसे बा मानसि दोमसिफोरा बिदिनो बांबोनायजों लोगोसे बेफोरबायदि ओ हागेब्रेंनायखौ जोङो जोङो बेफोरखौ गासैखौबो जोङो सुबुं माहारिआनो खालामामनानै लाजोबदों उम
उम उम
आरो जोंहा आरो जोंहा मा होनबावदों बिदिनो गोबां बिबांआवहाय जोंहा मा होनदों बिदिनो माल बुसथु बाहायनाय बे प्लास्टिकफोर जे गोबां सुबुंआनो बाहायसै दानि जुगाव बिदिनो जोंहा बिदिनो माहोनो लामा सामाफोराव नो जों ओबावबाफोर हांखियोब्ला बैफोर प्लास्टिकफोरनो गोनां जाया बैफोरखौ जोंङो गारो लामा सामायावनो बा बिदिनो बबेबा ओ मा होनो हाफोरावनो बा बिदिनो ओबावबाफोर आबाद मावनाय हाफोरावनो गारोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां हा गेब्रेंनाय नों नुनो मोनगोन आरो ‌ना
ओं
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों
औ बेफोरनि सायावबो जोंहा बिदिनो गोबां आरो जोङो मा होनबावो बिदिनो गोबां बिबाङावहाय जोङो मा होनो हाफोरखौहाय बिदिनो ओ जे आबाद फसलफोर गायोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां मा होनो हासार फोरनि बा बिदिनो गोबां केमिकेलफोरनि गोनां जायो बेफोरजोंबो बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोर जायो आरो मा होनो हागेब्रेंनायखौ जोङो बोरै होबथानांगौ होनोब्ला जोङो बेफोरखौ मा होनदों प्लास्टिकफोरनि बाहायनाय बा रासायनिकारि ओ मुवाफोर जे जे हायाव हाय बिदिनो गोबां बिबाङाव बाहायो बैफोरखौ जोङो होबथानांगोन आरो जोङो मा होनदों बेफोर औ जों मा होनदों बेफोरबायदिनि बे सुबुं हारिफोरा जे बाहायबाय थानाय जे बेफोरबायदि मैलाफोर बा बिदिनो मा होनो प्लास्टिक बेफोरबायदिफोरखौ जोङो बा बिदिनो फेक्ट'रिफोरनि बिबांफोरखौ जोङो जोबोर खम खामनांगोन जाहाथे जोंनि मा होनदों हाफोराहाय गेब्रोङा बेफोरनि थाखायबो जोङो मा होनदों बेफोरजों बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोरबायदि आगजु फोरखौ दिहुननाय आगजुफोरखौ जोङो एसे खम खालामनानै जोंनि हाफोरखौ मा होनदों ओ गेब्रें जानायखौ जोङो होबथानांगोन मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो गेब्रें जायोब्ला जोंहा बिदिनो आबाद फसलफोराबो जानाय नङा बा मानसिफोराबो बिदिनो थांनानै थानाय नङा मानोना जोंहा बिदिनो ओ हाफ्रा गेब्रें जायोब्ला मानसिफोरा थांनानै थानो हानाय नङा मानो होनोब्ला आ बिदिनो जोंना आबाद फसलफोराबो मोजां जानाय नङा बा जोंहा बिदिनो माबाफोर ओ आगजुफोर गायनोब्लाबो बिफां लाइफां गायनोब्लाबो जोंहा जानाय नङा बेफोरनि थाखाय जोङो मा होनदों थाननांगौ आरोना बेफोरबायदि माबाखौ नोंथां बाग्राय बिफां बाहायनायखौ औ
होमबा बिदिब्ला नोंथां जोंहा संमाबो जाना फैबायमोन
औ नोंथां औ जों ओ जाहांबाय दा नोंथांनो आं दसे सम रायलायनानै आं गोजोननाय मोनदों हा नोंथां
औ आंबो नोंथांनिसिम माने गोजोननाय मोनबाय आरो
औ दे बिदिब्ला नोंथां ना औ दे